बो खोनादों नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां।
दा आङो नोंथांजों जेनाखि बर'नि माखासे गोदोनिफ्रायनो फालिबोजानाय फोरबो ओ दा आङो नोंथांजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङालाय
औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
थ' बिदिबा जेनाखि कि नोंथाङा मिथिनाय जायखि जाया बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै ओ आंनो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ नोंथां आङो जोंनि ओनसोलनियाव फालिनाय दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंनो फोरमायनो फोरमायनो खोन्थानायलाय आङो फोरमायनो सानबाय जोंनि ओनसोलावथ' दोरोङारि जोंनि फोरबोफोर होनना बुङोब्ला गोबां दोङो जेरै जोङो बैसागु फोरबो आमथिसुवा बिदिनो जोङो काथि बैसागु बेनिफ्राय एबा काथि बिहु बेनिफ्राय जोंनो जों मागो फोरबो बेफोरनि सोमोन्दैनि गेजेराव आं नोंथांनो मागो फोरबोनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों गिबियावनो मागो फोरबो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बियो बे फोरबोखौ गुबैयै ज आबादजों सोमोन्दो लानानै जेब्ला दैज्लां बोथोराव आबाद माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बे जेब्ला जोङो माइखौ हाखांनानै न'सिम लाना थांनानै जोङो जोङो स्ला जोङो फाख्रियाव सोखांनानै बे फोरबोखौ बिनि उनाव जों खालामनाय जायो जेरै जोङो पुस दाननि एबा पुक माग दाननि जोबथा खालार एबा संक्रान्ति दिनखालि बे फोरबोखौ गिबियै फालिजेननाय जायो। बै दिनखालि जोंनि हालामनि गास ओ मा होनो बै दिनाव माहोनो जानायजों लोगोसे ओ फिथा सौराइ बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाफोर बानायनाय जायो बै सानाव बै सानखालि संक्रान्ति सानखालि जोंनि ओनसोलाव मोनसे ओ मा होनो आनान गसाइखौ सिबिनानैबो जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बेनो जाबाय जोङो भेलागुर एबा मा होनो जोङो ब्र ब्रह्मना मा होनो बेखौ अर अर ब्रह्म बे फोरबोखौ जोङो बेखौ जोङो सायख लानानै बे फोरबो फालिनाय जायो जाहाथे जों मा होनो जोंनि
ओ मा होनो लाना फैनानै आबादखौ बे ब्रह्मजोंनो मा होनो ब्रह्माजोंनो ओ जोङो संनानै जानायो नालाय बेखायनो जोङो बै दिनखालि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आर'। थिग बेबायदिनो बेखालि जोङो भेलागुरुबो जोङो बानायनाय जायो आरो बै दिनखालि संक्रान बै दिनखालि जोंनि ओनसोलाव ना बेदर गासैबो जानाय हाबाफारिया ओ मा होनो सोलियो आरो बिदिनखालि न'खर न'खर बेबायदिनो आरो फिथा सौराइबो होनाय जेरै जोङो सि-सिथाव आरो ओ एन्था फिथा लारु बिदिनो फिथा लावदुम बेफोर फिथाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव माहोनो गोबां न'खर न'खर सावनाय जायो आरो सावनानै जानाय जायो आरो एबा सावनाय जायो बानायनाय जायो थिग बेबायदिनो मा होनो बेखौ ओ बै संक्रान्तिनि खालि खावनाय जायो बेनि ओमफ्राय सेथि मागोनि सेथि खालार सानखालि फुंबिलियावनो ओ अ सान ओंखारनि सिगांनो सुबुंफ्रा दुगैलाबायो भेलागुरबो सावनाय जायो। ओ आरो ओ गोजांनाय बै समाव गोजाङोबो नालाय बे गोजांनाया खम जानायनि जाथों होननानैबो बेखौ बेलागुखौ सावनाय जायो आरो। खालि फुंनानै आरो ओ फुंबि ओ फुंबिलियावनो जेब्ला जों सावखांनानै गासैबो बिमा बिफाखौ बै दिनखालिनो सिबिनाय हाबाफारिफोरासो माबा जायो आर' बे फोरबोखौ ओ फुङावनो दुगै लोबै इनिफ्राय आनान गसायनियाव आर'ज गाबबाय बिमा बिफा खुलुमबाय गेदेरफोरखौ खुुलुमबाय फुंबिलियावनो बेनि उनाव ओ आनान गसाइखौ सिबिखांनानै ओ जोंनि थैनानै थांनाय गोदोनि जेरै ओ आबै आबौमोन सोरबा आयं आदैमोन मादैमोन गासिबो थैनाय सुबुंफोरखौ बैदिनखालि गोसोखांनानै बिथांमोननोबो ओ मा होनो ओ गोथैसि बावनाय हाबाफारिया जायो आरो जोंनि बर'फोरनि। न'खराव न'खर-न'खरफ्रोमबो आरो। बेफोरबायदिनो फुंबिलियाव बिसोर बिथांमोननो गाननाय जोमनायफोरखौ बै दिनाव बावनाय जायो जानाय लोंनाय जेरै जौ बिदै सोरबा जौ बिदै लोंनानै मोजां मोनोमोन बिथांमोननो जौ बिदै बावबाय सोरबा सादा जानानै सादा ओ मा होनो मोजां मोनो सादाबावो सोरबा मा होनो बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरनो मा होनो बेदरबो बावनाय जायो आरो बै दिनखालि आरो फिथाफोरखौबो बावनाय जायो आरो बिथांमोननो बावनानै बिथांमोनखौ बेबायदिनो बावखां बे गामि गामि बेरायथिंनाय हाबाफारिया जायो। ओ न' बिनि न'खर बयनावबो थांथिंनानै साहा लोंनाय फिथा सौराइ जानाय बेफोरबायदिनो जायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ जोंनि मागो फोरबोआ सानथामाव लागै बिदिनो ओ बिनि न'खर बिनि न'खर थांलाय फैलाय जालाय लोंलाय बेबायदिनो सोलिबाय थायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो न'खरफोरावनो एबा गामिफोरावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जेरै गाननाय जोमनाय ज जों लोगोसे मा होनो जोंनाव ओ दोरों मोसानाय दोरोङानि मोसानायफोराबो न'खर न'खर सोलियो आरो ज' ज' थांनानै बेफोरबायदिनो नागिनायबो होनना बुङो जोंनाव बेफोरबायदिबो सोलियो आरो नोंथां बे हाबाफारिखौ मागोनि सेथि खालारनिफ्राय थामथि खालारसिम गुबैयै जोङो फालिनाय जायोमोन नाथाय दा दानि जुगावबो दान नायोबा स्निथि सानाव लाग खायफा खायफा सोलिबाय थायो आरो बेबायदिनो बिनि न'खर बिनि न'खर थांनाय आलासि जालायनाय ओ बेजों बे सोमोन्दो लानाय हाबाफारिफोरा ओ जालायबाय थायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओ मा होनो बर'नि समाजनि मोनफ्रोमबो फोरबोफोरानो मा होनो बे जोंनि बैदिनखालि बेरहदों नोंथां दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि दोरोङारि फोरबो बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै मा होनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथांौ दा जोंनि ओनसोलावबोबो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मागो दमासि बैसागु बेबायदिनो हाल जांख्रा बेफोरबायदिखौ जोंनि जायगायावबो जिखुनु गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनो दा आङो दा नैबे समावहाय जेनाखि दैज्लां बोथोर बा बोथोरजों खाब जानानै जे मे फालिजानाय हाल जांख्रा आं बेनि सोमोन्दै एसे बुंलांग्रोनोसै दा जेनाखि हाल जांख्रा बे हाल जांख्राया जाहैबाय जोंनाहाय जेनाखि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे दोरोङारि फोरबो जाय फोरबोआ जाहैबाय थोंजों दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय जेरै माइ आबाद मावनायजों बेयो थोंजोङै सोमोन्दो गोनां दा नैबे हाल जांख्राखौ जेख माइ गांखांनायनि जोबथा सान एबा जोबथा दिनावहाय बे फालिनाय जायो माबोरै फालिनाय जायो होननानै बुङोब्ला जे गोदोनिफ्रायनो जे बर'फोरा जेनाखि मिथिंगानि गेजेराव थानानै रायजो जानो मोन मो मोन आरो जोंनि गामि ओनसोलाव गासैबो बांसिन बांसिन मानसियानो जे आबादनि सायाव सोनारनानै थानाय बा गावनि जिउखौ आबादजोंनो खुंनाय बा गावनि न'खरखौ सुंथानानै दङ दा नैबे हाल जांख्रा बेखौ जेनाखि हाल मानिथ' जोंहा हालेवनाय जेनाखि जोङो नांगालजों हालेवनाय जायो आरो जांख्रा मानि हांग बै दिनखालि जेनाखि हाल बा नांगोलखौ जोङो सनमान होनायजोंबा बिदाय होनाय जायो दा नैबे हाल जांख्रा बे हाल जाख्रायाव जोङो जिहेथु माइ गायनो थाखाय जोङो गिबि साननिफ्रायनो जोङो खोथिया फोजेननायनिफ्रायनो जे जोङो नांगोलजों हालेवग्रोनाय जायो बेनि उनाव नांगालजों खनथाम खनब्रै हालेवनानै फोमोनखांनायनि उनावसो जोङो माइज्लि सोमनानै जोङो खोथियाखौ फोनो हानाय जायो दा बिनि गेजेरजोंसो जे खोथियाया जाखांबोयो बिनि उनाव जोङो आरोबाव नांगोलजोंनो बेखौ माखासे माइ गायगोन हाखौ जोङो बेबायदिनो खारायग्रोनानै लायो खारायनायनि उनावहाय सामार होयो बर' होयो बेनि उनाव फोमोननाय जायो दा बेबायदिनो जोङो माइखौ फारि फारि गायलांनाय जायो दा गायै गायै गायनानै जेनाखि जोब जोबथा सानखालि जोङो उ बै दिनखालि माइखौ अखानायै जोबथा दिनाव गायनो थाखाय जोङो दब्लायनै बा द्लाय एसे नेमनि आन्था बिदि दोननाय जायो जेन'बा हाल जांख्रानि नामै दा बेबायदियैनो बै दिनखालि। जेन'बा ओ बै सिगांनिफ्रायनो माइ गायनायाव हेफाजाब होबोनाय ओ सुबुंफोर बा न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै बै हाल जांख्रा दिनखालि माइखौ गायनाय जायो बेबायदिनो माइ गायनायाव जेनाखि मोनसे। गोदोनिफ्रायनो फालिबोजानाय बे खेला खेलायैनो गेलेनाय आरो बेयो जाहैबाय गावजों गाव हाब्रु फुनलायनाय खेला बे दिनखालि बै नांगाल जांख्रानि सानखालि गावजों गाव मानिे ओ मानसिफोरा खेलाजों खेला हाब्रु फुनलायो हाब्रुआव ओ नारसिन लायो बेबायदिनो नाख्लाय लायो बेबायदि ओ रंजा बाजाबो गेलेनाय जायो हाब्रुजों मानोना ओ बै दिनखालिनो जोङो दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय ओ जोबथा थांनाय जायो। ओ बिनि उनावहायथ' ओ जोंाहाय माखासे खामानिफोरबो थाबावो आरो ओ नाथाय जोंहा हाल जांख्राया बे ओ जेनाखि माइ गायनायनि जोबथा सान जोङो बेजोंनो थों जोङै सोमोन्दो गोनां होननांगोन। बेदिनखालि बिदिनो जोंहा फुंनिफ्रायनो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो बै माइ गायनायाव गोबां जाग्रा लोंग्रा लानानै फैनाय जायो जेरै साहा बिस्कुट बेबायदिनो ओ जौ बेदर बेबायदिबो लाबोफानाय जायो ओ आरो बेबायदिनो ओ रंजा बाजा जेनाखि ओ जौ बेदर आखाय बेफोरखौ। जानानै माइबो माइखौ खौबो गायो बेबायदिनो बिराद रंजानायनि गेजेरजों। बै साना थाङो आरो आरो दुब्लियावल' जोबा बेयो बेबायदिनो दुब्लियाव माइ गायखांनानै ओ फैखांनायनि उनावहाय जेनाखि बिगोमा हा बिगोमानि न'खराव। जेनाखि आरोबाव खनसेबाव जाहोनाय लोंहोनाय जाफैबावो बेबायदिनो जोंहाथ'। नांजांख्रा जेन'बा गुबै जाबोबा जोंनाथ' बर'फोरना अमा बेदरानो जाखो। बेबायदिनो अमा बेदर। ओ दाबायदियावथ' खुमब्राबो मोननाय जायो खुमब्रा हांसो बेफोरबायदि बिराद। ओर जाहोनाय जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जेनाखि बै गिबि साननिफ्रायनो जेन'बा माइआथ' बुरजा। ओरैनोबाबो बिस दिन बा। फसिस दिन बिदि लायो नालाय गोबाव लायो नालाय बैदि बै स गाइखेरनि साननिफ्रायनो सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनो। दा बै खस्थ' मोननायखौ बावगारनो जानकार। जेनाखि बेयावहाय जानाय लोंनाय खालामनाय जायो बेबायदिनो बर'फोराथ' मिथिखायो जे गावबागाव न'आवहाय बै सानखालि बयबो जौ बिदै जे सोरहाबा माइब्रानि सोरबाहा माथानि बिदि हाल जांख्रिायाव लोंनो होनानै फिनानै दोनखायो बेबायदिनो जौ ज जौयै बेदरै जानानै मोसायो रंजायो आरो जानाय लोंनायजों लोगोसे जोङो न हाल जांख्रा बेखौ फालियो। आरो बेजों लोगोसे जोङो नांगोलखौ सनमान होनानै जोङो बै सानखालि मोजाङै मोजां फालिनायनि गेजेरजों जोङो बै सानखौ बारहोहरनाय जायो नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेनाखि गुबुन गुबुन फोरबोफोरबो फालिबावनाय जायो दा बे समावहाय जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा बैफोर माखासे फोरबोफोरखौ उनावहाय सम मोनोब्ला आङो नोंथांजों फिन रायज्लायफिननोसै दा हबा बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
दनोथां औ